हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांजों आं जोंनि बर'फोरनि एम्फौ फिसिनाय एबा गोबां जिब जुनार दाउ बोरमा अमा बेफोरदि फिसिनायनि बागै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हाग हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना दि जोंनि बर'फोरा एम्फौ एबा दाउ अमाखौ बोरै फिसियो
औ औ औ थारैनो नोंथां नोंथाङा सोंथि सोंनाय हिसाबै आङो जोंनि बर'नि बर' हारिनि एम्फौ फिसिनाय एबा दाउ अमा फिसिनायनि बागै नोंथांनो फंनैसो फोरमायनो होननानै आङो स सानबाय नोंथां फोरमायजागोन ना नोंथां दा
जागोन नों फोरमायजागोन नोंथां
औ एम्फौ फिसिनाय ओ एम्फौ फिसिनाय होनोब्ला जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो एम्फौ फिसिनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होनोबा नोंथां
नंगौ नोंथां नं-नंगौ
ओ जोङो दा आथिखाल मुगायावबो गोबां आइजोफोरखौ एम्फौ फिसिनायखौ नुनो मोनबोदों नों-नोंथां ओ जोङो एम्फौखौहाय माबारैहाय ओ फिसिनो होनोब्ला जोङो गिबियावनो ओ एम्फौनि जोलै नांग्रोगोन एम्फौनि जोलैखौ लाबोनानै जोङो बे खौ ओ सुखांनानै दोननांगोन आरोना नोंथां माला बानायनानै बेनि उनावहाय जोङो बे खौ जि बा नैजि साननि सानसो दोननांगोन बेनि उनावहाय बै एम्फौनिफ्राय सिखिरि ओ ओंखारगोन आरोना नोंथां बै सिखिरिखौ जोङो हाय जेब्लाना सिखिरिया ओंखारगोन अब्ला ओ बेखौ बोखारनानै जोङो जियाव दोननांगोन आरो नोंथां जियाव दोनखांनानै जेब्लाना बे सिखिरिया बिदै दैगोन ना अब्लाना जोङो बेखौ ओ सान्द्रि याव जि दोननानै बेखौ खोबनानै दोननांगोन नोंथां बेनि उनावहाय जेब्ला बियो ओ बा सान बा‌ द' सान जायो अब्लाना बै एम्फौ बिदैनिफ्राय ओ फिसा ओंखारगोन आरो नोंथां ओ बै फिसा ओंखार खाङोब्ला बेवहाय ओ इन्दि बिलाइखौ गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ होना दोननांगोन नोंथां गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ होना दो खांनानै जेब्ला बियो होयै होयै देरलांनो हमो अब्लाना जों बेनो ओ दान्दा बानायनानै होनाय जायो नोंथां ओ दान्दा बानायखांनानै जोङो ओ बेनिहाय ओ गोरा गोरा इन्दि बिलाइखौ जोङो होनानै होनाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जेब्ला बे एम्फौआ गोमोन जायो अब्लाना जों बेखौ आइजो माहारिफोरा हमो आरोना नोंथां एम्फौ गोमोन हमनायनि बो मोनसे आयदा एबा खादब दङो ओ एम्फौखौ जोङो माबोरै मोनगोन होननानै मोनथियोब्ला जोङो एम्फौखौ गिबियावनो हमनानै नायग्रोनांगोन हमनानै नायनानै जोङो बेखौहाय खोमा खाथियाव लानानै ओ फ्र फ्र होनो जेब्ला बियो माना फिथोब थोबनो लाबाय होननानै जोङो साननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बै एम्फौखौ हमना लाबोनानै ओ बाहा होनाय जायो नोंथां बाहाखौ जोङो ओ दोननाय जा यो बे बाहायाव एम्फौ गोमोनखौ हमनानै दोननाय जायो जेब्लाना जोङो बै एम्फौ बाहा एमफौ खौ बाहायाव दोनो अब्ला बे एम्फौआ साननै बा सानथामनि गेजेराव फिथोबथोबनो लायो आरोना नोंथां ओ बिनिनो जायो एम्फौआ फिथोबथोबनो रोङा बेखौ जोंनि बर' समाजावहाय आवलुरि होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां औ नोंथां बेबायदिनोहाय गिबि ओ जोङो हरनै बा हरथाम दोननानै दोनगोन बेनि उनावहाय जोङो बाहानिफ्राय फिथोबखौ खानाय जायो आरोना नोंथां फिथोबखौ खाखांनानै जोङो बेखौहाय आरोबाव हरनैबा हरसे दोननानै जोङो बैनिफ्राय ओ खानाय जिरनाय जायो आरोना नोंथां गिबि सानखालि हमनाय एम्फौखाय एम्फौखौ जोङो अजा होननानै जोंनि बर' समाजनि आइजो आइलाफोरा फोथायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय नैथि खेब एम्फौ खौ हमबावनानै जोङो बेबायदिनो ओ बासायाव दोननानै बेबायदिनोहाय हरसे हरनै दोनखांनायनि उनाव जिरनाय जायो जिरखांनानैहाय जोङो एम्फौखौ बेबायदिनोहाय बाजार गलाफोराव फानहैनाय जायो नोंथां बाजार गलाफोराव फानहैनानै बेबायदिनोहाय ओ न'खरफोरावबो जोङो जानाय जायो आरोना नोंथां ओ जाखांनानै जोङोहाय ओ बै एम्फौ फिथोबखौ जोङो ओ फाननाय एबा बाजार गलायाव जोङो फाननोबो हायो नङाबोला जोङो न'आवनो इन्दिनि खुन्दुं बानायनो हायो नोंथां। इन्दिनि खुन्दुंखौ जोङो माबोरैहाय बानायो होनोब्ला गिबियावनो जोङो बै एम्फौ सिथोब खौ लाग्रोनांगोन एम्फौ सिथोबखौ लाखांनानै बेखौ जोङो दैयाव रुनानै लानांगोन आरोना नोंथां। दैयाव रुनानै लानानै जोङो बे खौहाय फोराननानै लानानै जेब्लाना बियो ओ खुन्दुं ओंखारगोन अब्ला जोङो बेखौ थावख्रि लुनाय होनो जे बे थावख्रिखौ लुनानै दोननांगोन नों थां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ फंफ्ला बानायनानै सानांगोन आरोना नोंथां। जोंना एम्फौ फिसिनायनि बा बेखिनियानो नोंथाङा दा आंनो एम्फौ फिसिनाय एबा बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि दाउ, अमा फिसिनायनि बागै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
जोङो दानि जुगावथ' बारा बेफोरबायदि न'आवनो फिथोब लाखिनानै एम्फौखौ सिखिरि जाहोनानै एम्फौ न'आवनो एम्फौखौ माबा एम्फौ बानायनाय जाया आरोना नों थां ओ गलाफोरनिफ्राय बायना लाना फैनानैसो बांसिन एम्फौखौ फिसिफैनाय नुयो आरो ना नोंथां। बेफोर गला फोरनिफ्राय बायनानै लाना फैनानै बे एम्फौखौ न'आव सानद्रियाव बिब्दिनो जि एबा बहि फोर बनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां सानथाम सानब्रैनि थाखाय। बेनिफ्राय बेयावहाय जियाव एबा बहिफोराव दोननाय एम्फौ बिदैयाहाय फिसा ओंखारोब्ला बेयावहाय इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ होनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथाङा।
औ नंगौ नोंथां।
बे एम्फौआहाय गोदोर जायोब्लाथाय एसे गोदोर जायोब्लाथाय बेखौ दान्दा दुरुंजों दान्दा खानानै बेयावहाय ओ दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बे बे एम्फौनो जानो थाखाय इन्दि बिलाइ खारुं बिलाइ गोबां जोंनि मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांफोरनि बिलाइखौ होनो हायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेनिफ्रायहाय बियो बेयो गोमोन जाबोलाथाय ना
औ औ नंगौ।
जोङो हमनानैहाय फिथोब थोबनो दोननाय जा जायो आरो ना नोंथां बेयाव फिथिब बेखौ बेखौ फिथोब थोबनो थाखाय जोङो थालिरनि बिलाइ होनाय जायो आरो ना नोंथां बे थालिरनि बिलाइयावहाय बे एम्फौखौहाय दोनथु जमा दोननानैहाय जेब्ला एम्फौआ फिथोब थोबो आरो ना नोंथां अबोला बेखौ जोङो ओ सानथाम सानब्रै दोननानैहाय बेखौ जोङो जिरनाय जायो आरो ना नोंथां बेखौ जिरनानै जोङो ओ हाथाय गलायावबो फानहैयो नआवबो जायो जानाय जायो आरो नानै बेनिफ्रायहाय जोङो दाउ अमा फिसिनाय दाउ अमा फिसिनानै जोंनि बर' बर' समाजनि गोबां मानसिफोरानो ओ गावनि नखरखौ सोलिलांगासिनो आरो ना नोंथां
थारैनो
औ बिनिफ्राय बे दाउ अमाखौ जोङो फिसिनो थाखाय ननिनो दाउ दाउ बेखौहाय जोङो मासे बा मानै ओ बायनानै हाथायबा गलानिफ्राय बायनानै लाना फैब्लानो गोबां जोलै बारायो आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
बे दाउखौ जोङो जो गोबां जोलै बाराय होनोनानै हाथाय गलाफोराव फाननानै गोबां रामम मोननो हायो आरोना नोंथां बे रांजोंहाय जोंहा गोबां गोबां खामानियावनो बे राङा बे राङा जोंनो गोबां खामानियावनो हेफाजाब होयो आरोना नोंथां
औ औ
औ बिब्दिनो फरायनाय फरायनायनि खरसा ओ थाव संख्रि बानलु मैगं थाइगं बेफोरनि खरसायाव बेफोर गोबां हेफाजाब होयो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां थारैनो
अमा फिसिनाय अमा फिसिनो थाखाय जोंहा अमाखौ ओ गलानिफ्राय बायना लानानै फैनानैहाय न'आवहाय दोननो थाखाय ओ न' खाथिनिनो बारियाव एबा फोथारावहाय एसे खनासे जायगायावहाय ओ न' गंसे फिसा न' गाय बनायनानै दोननाय जायो आरोना नों थां बेनिफ्रायहाय बे अमानो थाखाय जोङो न'निफ्रायनो न'नि माइजोंनो मोननाय ओ गुन्दै बेखौ जों होनाय जायो आरो ना नों थां
औ नंगौ नों
औ बे गुन्दैनि अनगायै जोङो गोबां ओ जोंनि मिथिंगायाव मोननाय गोबां बिफां जेरै थास' ओ उम फिथाइ सामथाइयाव होनोब्ला जोगोनार खुमब्रा ओ मैदुफुल बेफोरनो गोबां फिथाइ सामथायखौबो जोङो रुनानै होनो हायो आरो ना नों
औ नंगौ नोंथां थैरैनो
औ बिनिफ्राय जोङो बे अमाखौहाय ओ से बोसोर सो दोननानैहाय जोङो बे अमानिफ्राय फिसा मोनो आरोना नों थां बे फिसाखौहाय जोङो ओब फाननानै गोबां रां मोननो हायो आरोना नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां
औ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जोंनि बे ओ एम्फौ फिसिनाय एबा दाउ अमा फिसिनाय आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथांजों सावरायना नै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां आसा खालामो उनफोराव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो जोबोर जोबोर साबायखर नोंथांजों आं गोबां मोनथिनो मोनै ओ आदब खायदाफोर मोनथिनानै मोनबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम